हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
हेलौ
ओ खोनादोंना नोंदाङा?
औ खोनाद
ओ जोङो दायो सावरायगोन थावरायनो लानाय टपिकआनो जाबाय सोलोंथाइ ओ सोलोंथाय होनोब्ला जो जोंहा जोंनि जिउआव गोबां गोनांथि सोलोंथाइआ ओ मानोना बे जुगाव जोंहा सोलों थाइ गैयाब्ला जोंहा सोलोंथाइनि अनगा जोंहा बेबायदि बुहुमाव गोबां बेबायदिनो जोंनो सोलोंथाइया गोनांथि जानानै थांगासिनो दङ। आरो जों नि सोलोंथाइ लानाया गोबां बे बायदिनो ओ गोलाव लामा जानानैबो थांगासिनो जोंनि फरायनाया बिदिनो जोब नो थाङि जानानै दङ ओ आं बेखौनो खावलायो गोबां जोंहा बे बायदिनो फंबाय बिनानावमोन दङ। बे बायदिनो फरायसियो फरायसालिफोराव थाङै गोबां बेबायदिनो फरायनायफोरखौ गारनाय थ' दानि जुगाव जोंहा सोलोंथाइया गोनां थ' गासैबो बा बयबो सोंलों थाइखौ जोङो लानांगौ। फरायसालिफोराव थांनानै फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो मोजां सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानांगौ। आरो मुजां गियानफोरखौ जोङो लानांगौ। मानोना जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि मोजां हामा गुनफोरखौबो जोङो बिजिरनो हानाय जायो। आरो जोंनि गामिफोराव बो सोलोंथाइ थाब्ला माने बे बादि जौगाखांनायफोरा नुजाथिनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जाय गामियाव सोलोंथायफोर गैया बा लानाय गैया बे गामियाव जोङो गोबां खोमसि बे बादिखौ जोङो नुनो मोनो गोब बां इदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां बिदिनो ओ माने गावनि जिउफोरखौ फोजोबना लानायफोरखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा सोलोंथाइनि बाग गै मायबा बुंनो सानोना?
औ नोंथां बुंनाय खोथाफोराबो गासिबो सैथो गोनजा आं नोंथांनि खावलायनाय बायदियै आङो ओ सोलोंथाइनि फारसे फंनैसो बुंनि सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो सालियाव थांनाय नै सोलोंनाय बे खोथाखौल' जोङो मोनथिनानै मोना। सोलोंथाइ बुङोबा जोङो जोंनि जिउआव फिसा फिसा बिथिंखौ लानानै जा जोङो रोङामोन बेखौ जोङो मोनथिनाय जा जोङो बा ओ बुजि जियामोन जों बेखौ बुजिनाय बेखौनो जोङो सोलोंथाइबो बुंनो हायो जोंनि जिउजों सोमोन्दो थांनाय गासै फिसा फिसा खामानि बा फिसा फिसा आखाइनि हाबा बा फिसा फिसा मेगनजों नुनाय खोनानाय बेफोर गासै बाथ्राफोरानो सोलोंनो गोनां बाथ थ्रा जायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउखौ दानो हायो बैफोर गासै मोजां मोजां खोथा बाथ्रा एखेयानो जोंनि जिउआव नांनाय सोलोंथाइ जोङो बुंनो थाङो ब्ला दानि दानि मुगा बा गोदोनि फ्रायनो जोंहा सोलोंथाइ बुङोब्लास सुबुङा सानो जे फरायसालियाव थांनानै लानाय सोलोंथाइयाल' सोलोंथाइ नाथाय बेल' सोलोंथाइ होननानै आं साना सोलोंथाइया नोंगौ सैथो जोङो बिसिग सोलोंथाइयाबो जोंनाव थानो थानो नांगौ जेरै- फरायनानै मोननाय बा लिरनानै मोननाय मोनसे रावखौ रावखौ सोलोंनाय बा रावनि गेजेरजों बा बिगियानखौ ओ बिगियानखौ बुजिनो मोननाय जोंनि समनि खोथा बाथ्रा खौ मोनथिनो मोननाय बेफोरबो जोंनि जिउआव नांगौ सोलोंथाइखौ। जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां गियानफोरखौ मोनो। बा सुबुंजों माबायदि रायज्लायनांगौ बा सुबुंनि गेजेराव माबायदि थांनानै थानांगौ बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो सुबुं समाजनि गेजेरजोंबो मोननो हायो आरो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो जा जोंनि बेसिक जोङो फरायसालियाव थांनानै थाखो खथायाव जिरायनानै बा जोङो जोंनि थाखोखौ ओ आनजादनि गेजेरजों बारहोहरनाय बे फोर सोलोंथाइयाबो सोलोंथाइ बिनि गेजेरजों जोङो बुहुमखौनो मिथिनो हायो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों। ओम ओ आरो माखासे सोलो ओरैबायदि सोलोंथाइ दङ जायखौ जोङो फरायसालियाव मोननो थाङा। बेफोरखौ जोङो सुबुंनि गेजेराव थानानै सुबुंनि सुबुंनि रायज्लायनाय जानाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो सोलोंथाइया सुबुंखौ माब्लाबाबो गाहायाव लाङा सोलोंथाइया सुबुं खौ जेब्लायबो गोजौ फारसे दावगानायाव गोबां मदद होयो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सुबुङा मोनसे मुवानि गासैबो बुजिनानै मोनो जेब्ला जो
ओ नोंग नंगौ नोंथांनि बुंनाय गाससिबो बाथ्राफोरा सै। फ थौआनो औ
नो औ आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो सोरां गियानखौ मोननो हायो जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन जे सोलोंथाइ मोनसे गामियाव सोलोंथाइया गोनां होननानै नों नंगौ सैथो बाथ्रा मोनसे गामियाव जेब्ला सोलोंथायाइया गो थाखोननि जागोन अब्ला मोनसे खामया‌ जों खांनानै फैगोन आरो बेयाव खोमसि फोथायनाय बायदि बादाब फोरा थाया बिदि जोंनि बुहुमाव खोमसि फोथायनाय बियो गोबां। बांनाय नाथाय सोलोंथाइा जोंखौ बेखौ बुङा जे जे खोमसि तया नंखाय बियो सुबुंनि गेजेराव गैया बियो सुबुंनि सानना लानाय मोनसे ओ मायासो जायो जोंखौ गोबां गोथौ हाखराव खोख्लैहरो। बेनिखायनो जोङो खोमसि फोथायनो नाङा। जाय सोलोंथाइया जोंखौ गोबां फोरोङो सो बेफोरबायदि। खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै। बिब्दिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोदान-गोदान खोथा बाथ्राफोरखौबो सोलोंनो हायो। आरो जेरैबायदि जोंनि बुहुमा दावगादों। दा बे दावगानायनि फारसे सोलों थाया जोबोद गोनां जोङो गासै बाथ्राखौनो सुबुं समाजाव थानानैल' मिथिया। बेखौ जोङो मोनसे ओ मोनसे बिजोंनि गेजेरजों बा मोनसे थाावननि गेजेरजों जायगानि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ मोनदांनो हायो बा बुजिनो हायो। आरो बेवहाय जोंहा सोलोंथायाइयाव सासे फोरोंग्रा थायो। आरो सासे सोलोंग्रा दा बे समाव आं नोंथांनाव सोंनो लुगैयो जे सोलोंथाइखौ नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजों नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ बेनो सोलोंथाइनि मोजां गुन सोलोंनो हानायानो जाबाय गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो गाव गावनि साननाय गाव गावनि जि थांखि लानाय जेब्ला नोङो मोजाङै फरायलांगोन अब्ला गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय गोहोफोरा जोंनि सायाव नुजायो आरो लोगोसे ओ जोंहा जिबनावहा माने साकसेसफुल जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दायोथ' जोङो गो गोबां नुगासि नो गोबाङा बेबायदिनो गिदिर फरायनानै गाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय बेफोरबायदि आयदाफोरखौ जोङो नुगासि इनो बेखोनो आंबो लुबैयो जोंनि बिसाफ्रा बा जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा जेन बयबो लेखा फरायनायाव गासैबो माने गोसो होनानै फरायनांगौ मानोना जोंखो सोलोंथाइ लानायाव गोबां बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै जोंनो सोलोंथाइफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ
बेबायदिनो आबाद मावनानै गोबां रां बुथुमनानै गावनि गथ' गथाइफोरखौ फरायहोनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबांफोरानो बेबायदि ओ न'खराव गैयाब्लाबो माखासे उसुबिदानि लामाजोंबाबो फरायहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेखायनो बयबो गोसो होनानै फरायनांगौ मानोना जोंनि बे सोलोंथाइया बेसेन गोसा आरो गोबां सुबुंफ्रानो सोलोंथाइखायाव फरायनायाव गोसो होआलासिनो बेबायदि जानबुंफोरजों गोदोसोना थानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो खिन्तु जोङो सोलों थायावहा बेबायदि गोसो होनांगौ ओ लोंथाङा सोलोंथाइनि गेजेराव माबा मोन से मोजां गुनफोर फोरमायनो हागोन ना
औ ज हागोन सोलोंथाइया जोंखौ सुबुंजों माबायदि रायज्लायनांगौ बा सुबुंनि गेजेराव माबादि थानांगौ आरो सासे फरायसाया जिउआव माबायदि सोलों थाइ लानानै दावगालांनां गौ बेखौ जोंहा सोलोंथाइनिफ्रायनो मोननो हायो सो-सोलोंथाइया जोंखौ फोरोङो जे सुबुङा सुबुंखौ मान होयोब्ला बा स अब्लासो जोङो दावगानायनि लामाखौ मोनो आरो सोलोंथाइया जोंखौ फोरोङो जे नंखाय बाथ्रा बुंनो नाङा नं खाय बाद बाथ्रा बुङोब्ला सुबुङा साजा मोनो
औ ओ नोंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सै थो
औ सैथो ओ सोलोंथाइया जोंहा गोबां रोख खोमनि थायो। जेरै जोङो बुंओ थाखो सेनि फ्राय जोंनि बेसिक सोलोंथाइया जे जोंना थाखो सेनिफ्राय जोंहा थाखो ओ जिसिम आरो थाखो जिनिफ्राय जिनैसिम आरो जि आरो जोंहा डिग्रि लेबेलावबो मोननो हायो एम ए लेबेलावबो मोननो हायो। जोङो बिबदिनो सोलोंथाइखौ भाग भाग बाहागोआव राननायफोरखौबो नुनो मोनो। जोंनि बे इडुकेसन ओ सोलोंथाइया जोंहा बे बेसिक सोलोंथाइयाल' नङा जोंहा गोबां बेलेग बेलेग आयदानि सायावबो जोंङो सोलोंथाइफोर लानो हायो जेरै जोंहा साइन्स आर्स कमार्स बेफोर सोलोंथायाइयावबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो। बे बे बेलेग बेलेग आयदानि गेजेरजों जोङो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन सानस्रिफोरखौ बा बेलेग बेलेग सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो। मोनसे मोनसे आयदानि सायावनो जोंहा सोलोंथाइ लायोब्ला गासै आयदानि गियानखौ जोङो मोननो हायो होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनबा। जोंहा सोलोंथाइनि आयदाफोरा गुबुन गुबुन जायो। औ जोंहा सोलोंथाय सोलोंथायाव गोबां रोखोमनि जोङो बिथिंफोरखौ मोननो हायो। जेरै बेवहाय जों सुबुंनि जिउनि जारिमिन बा ओ जोंहा मुगाखौ माबायदि नोजोरजों नायनां बा गोदान मुगायाव माबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांगौ बा गोदान मुवा मुवाखौ माबायदि बरन बरनो माबायदि दिरुनो
औ।
जोंनि जिउनि मुंवाफोरखौ जोङो बबेनिफ्राय सोलोंथाया ओरैबायदि जालांबाय जोङो
औ औ नोंगौ नोंथांनि बुंनायफ्रा बाथ्रा थ्राफ्रा था ओरैनो सैथो ओ जोङो दिनैनि सावरायनाय टपिक
हायो।
औ। नोंगौ नोंथांनि बुंनाया। थारैनो सैथो जोङो दिनैनि सावरायनाय टपिगखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै आङो गोबां बाथ्राफोर खौ सोलोंनो मोनबाय आरो लोगो लोगोसे ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोन थों